हेल हेल खुलुमबाय खुलुमबाय।
फुंबिलिनि गोजोन आं हामलायथि जासि हरबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दायो जों बिदिब्ला सायख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
सायख'ना लानाय आयदाया जाबाय। ओम सरासनफ्रा ओ आयदानि सरायज्लायगोन।
औ।
दायो ओ औ जागोन नोंथां। ओ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि ओ जा हारिमु आ बेनि सा सायाव एसे बुंफोरनानै होदो।
नंगौ नोंथां। ओ हारिमु होनबा आंहा बारा बेबायदि माबा गैया। माने बारा मोनथि थिया आङो हारिमुनि सोमोन्दै नाथाय बे जों हारिमु होनबाथाय दामग्रा-देग्रा
जानाय-लोंनाय बेफोरनि आरो औ
बेफोरखौ मसि आरो हारिमु जानाय लोंनाय जेनेबा बे आरो आलादा बेबायदि बारा मोन थिया जेरैहाय जानाय लोंनाय होनोबा आङो आं नै बेखौनो बुंनोसै जानाय लोंनायाव जोंहा खारै ओंख्रि बर'फ्रा गोबां जायो। ओ खारै ओंख्रिखौ जोङो रोखोम रोखोमनि माने ओंख्रि जायो आरो खारैखौहाय जेरैहाय आङो दा बुंनो थाङोबा आं नार्जिखौ बुंग्रोनोसै नोंथां नार्जिखौ बुंग्रोनोसै जोंहा नार्जिखौ फाथो बिलाइनिफ्राय खालामो। ओ फाथो बिलाइ रा रानायनि राबाथाय ओ जेब्ला बे फाथोखौ दैयाव सोमनो लानानै थांसै बे समाव हायो नालाय नङा होमबा बै फाथो हाखालि ओ जोङो फाथो बिलाइफोरखौ खानानै लाखिनाय जायो आरो बे खानानै ला दोननाय बेखौ जों फोरानो सान्दुंआवहाय जेब्ला बे बिलाइआ रानो अब्लानो जों बेखौ नारजि होननाय नार्जि होननाय जायो आरो बे बिलाइखौ फाथो बिलाइ गोरानखौ जोङो नार्जि होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ ओ संनोबा नारजि ओंख्रि संनोबा। ओ जेरै जोङो ओरैबायदि सङो जेनेबा गोबां रोखोमाव सोरबा सोमग्रोनानै लायो हरसे गाहाम सोमनानै दोनो मोजां सुनानै आरो सोरबा सोरबा माने ओ बिदि सोमलाया हथत रुयो बेबायदि आरो ओंखायनो बेखौ सुखांनानै लानानै ओ बे फाथो बिलाइखौ नारजि नारजि बिलाइ नारजिखौ सुखांनानै लानानै ओ माबा थौआवहाय खारै होनानै रुयो आरो गोदोनि दिनावहाय आरो गोदोनि दिनाव थौआवहाय खारै होनानै रुयो दुइ घन्टा देर घन्टा बिदि रुयो आरो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं बेदरफोर संनानै लागोन नार बेखौ‌ माजों जानो बे‌ दाव बेदर अमा बेदर बयलार बिगुर बेफोर बादि अमा बिबु बेफोरखौ हायो एउनानै लाबाय थायो आरो लेब्ला बै बेदरफोरा ओ ओ दै होनाय टाइम जायो होनाय। जाय एवनाया जाजोबो होनबा बै नार्जिखौ साग्लिखांनायनि उनाव गेब्ले सागंजों सानानै गेब्लेखांबाथाय बे नारजिखौहाय माबायावहाय होसननाय जायो आरो बै बेदराव होसननाय जायो आरो बिनि उनावहाय बिस त्रिस मिनिट बिनि उनावहाय जेब्ला फाग जाजोबो बेदरजों नारजिजों फाग जाजोबो टेस्टफोरा ओंखारजोबो अब्लासो संख्रि साखिनानै जोङो खांनाय जायो आरो बेखौ जोङो नारजि होननानै जों जानाय जासिगोन आरो ओंखामावहाय बेबायदि जायो आरो जोङो‌। दा नोंथांमोनसिं मारै मारै जायो। नारजिफोरखौ एरैनो
जोंनिथिंजाय नारजिफोरखौ अ नों नाङा बुंनाय बायदियैनो ओ बेदरजोंबो जायो बा बांसिनै अमा जों जानाय नुनो मोनो उम बा अमा बिबुजों
नांगौ
आरोबाव नारजिखौ एरैनोबो संना जानो हायो। ओ नारजि औ ओ गोदोनि ओ समाव ओ जोंनि आबैमोननि समाव आं सिगां सावनाय नुदोंमोन जे बे जोंनि अमानि जा मेजेम
नंगौ
बेखौ ओ गलि होनानै ओ बे बथलाव सोना दोननाय जायोमोन ओ बे बथलनिफ्राय जेब्ला जों नारजि ओंख्रि सङोमोन बे अमा मेजेमखौ एसे हो फादारनो जायोमोन आ बेयो अमा बेदर गैयाब्लाबो बे अमानि मेजेम होनायनि थाखाय जोबोद गोथाव जायोमोन आरो नाथाय दायो बेफोरबायदिखौ मोनजायाखै आङो ओ थेवब्लाबो अमा बेदरजों सावनायखौ नु नुनो मोनो आरो बांसिनै आरोबाव बेनि अन अनगायै जोंनि बर' आ माहारि माहारिनि गेजेराव नारजिनि गोबां ओ मोनसे ओ- बोखा बोखाथाव हायै मोनसे ओ जोंनि मोनसे सोमोन्दो दं आरो। दायो बुंनो थाङोब्ला मानसि थैयोब्ला जों नारजि अर गारो बा बेफोरबायदि मासे बुंनाय जायो आरो। नेमखान्थि दं नारजिखौ दांनांगौ बेफोरबायदि आरो। नि अनगायैबो बे मानसि थैनाय। न'खराव जेब्ला खारजु जायो।
औ
बे समाव ओ बे नारजि ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ ओ दा जेनेबा जोङो बे जानायनि सायावनो आं रायज्लायबावनोसै नोंथां। ओ दाथ हा। बे समावहाय माने अनला ओंख्रिबो जों जायो खारैखो अनला ओंख्रि औ आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ मेरला रोखोमजों जोङो जायो आरो जेरैहाय ओ दा दै्लां बोथोर फैलायबाय जेनेबा आं बोथोरखौ लनानै बुंसै ओ जोंहा अनला मेवा ना बेफोरबायदि जों जायो आरो। बेयावबो जोङो खारैखौ बाहायनाय जायो आरो। खारै अनलायाथ' खारै नङाबा माबा जाया नालाय नोंथां। बेखौहाय औ। बेखौ जानाय जायो आरो अनलाखौ गाव गोजावबो जायो जेरैहाय आलुफोर होफालाबायनानैबो जानायखौ नुयो आरो जों अनला ओमफ्राय आरो जोंहा अनलाखौ माबाजोंबो जायो जेरैहाय ओ। गाम्बारि बिबार गाम्बारि बिबार ओ बेफोरखौबो खननानै मेसेङावहाय खननानै लाबोनानै बेफोरखौ जानायखौ आं नुयो आरो ओमफ्राय अमा बेदरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो ब्रयलारजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो। मालाबा टमेट'जों आलुजों होनानै बेखौबो अनलाजों जों जानाय नुयो। माने जों बर'आ माने गोबांथार रोखोमनि अनला जायो आरो माने मे अनलायाथ' अनला ओमफ्राय बेजों जोङो जेरै बासिखा बिबार बासिखा बिबारबो जायो आरो माने बास सिखा बिबारखौ एसे मुलिबो होन्नानै बुङो मानसिफ्रा गोखाखाय माने बाखासे ओ सिंनि बेरामफ्रा माने थांफायो होननानै बुङो बेखौ जाबाथाय गोबांथार माने बिदिनो जोङो अनला जानाय जायो आरो ओ अनलाखौ जोङो ओ थाइबें बिलाइ थाइबें बिलाइजोंबो जायो खाथो खाथो मोननाय माने जोबोद मोजां नाङो जानानै अ बेखौ सिफ्लेनानै होफायो बेखौ ओ खाथो खाथो जायो आरो आरो जोङो औ मेसेङावहाय अनलाखौ लाइजोंबो जायो लाइजोंबो जायो जों लाइ दाउ होनानै जोबोद गोथाव जायो बेबो माने जोबोद गोथाव आरो मिलौजोब मिलौदोजोबो आरो बे बस्थु-बुस्थुआ आरो जोङा ओरै फैयो एबार ओ सिब्रु बिबारजोंबो जायो सिब्रु बिबारजोंबो जायो सिब्रु बिबारखौथ' देनजार मोदोमखायो मिलौजोब खायो माने बेजों जानाय लोगो लोगो माने ना एसे होफादेरदो साइदावहाय बास माने जोबोद मोजां जाबाय आरो होमबाना बेबायदि दा नोंथां मोनथिं अनलाखौ माजों माजों जायो मारै जायो
नोंथाङा बे सिमब्रु बिबार जा बुं-बुंलांबाय एसे सि सिगाङाव बे सिमब्रु बिबार खौ सेवालिबो बुङो नामा नोंथांमोना
नङा नङा नङा नोंथां बे सिब्रु बिबारखौनो सिवालि बिबारा आलादा सेवा बिबारखो न'फोरावनो जों मोननो हायो औ
औ सेवालि बिबारखौ नोंथांमोना अनला जाफेरदों ना जाफेराखै औ माबोरै नांगोन नोंथांमोना सेवालि
ओ जोङो एसे मोजाङैनो नाङो जेनेबा बुहुत खम जायो जानाया जोङो होमबाबो माने मोजां नाङो आरो जानानै औ औ औ नोंथां मोनथिं मारै मारै जायो अनलाफोरखौ ओरैनो
नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदियैनो जोंनिथिंबो अनलाफोरखौ ओ जों बे औवा मेवाइजों जायो
उम
सबाइजों दाउजोंथ' ओ अनला सबाइ दाउ जोबोद गोथाव जायो बेजोंबो जायो आरो बेजों अमा बेदरबो जानो हायो ओ बेनि अनगायै आरो एसे सिगाङाव नोंथाङा बुंलांबाय ओ फाखा बिबार नैबे फाखा बिबार खौबो जों अनलाजों जायो
नोंगौ नोंथां
औ आरो बेनि अनगायै जों सेवालि बिबार मख'लांबाय आं एसे सिगाङाव बे सेवालि बिबारखौबो अनलाजों जानाय जायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ बेनि अनगायै आरो ब अनला अनलाजों लाइखौथ' बुंनो नांखाया मानो होनोमब्लानो जोंनि बर' माहारिया सिगांनिफ्रायनो जाखायो जानांगौ आंबो गोबाव गोबां समनिफ्रायनो मोनजाबोदों
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बे बेयो बेनि अनगायै आरोबाव ओ जोंनि बर' माहारिया अनलाखौ ओ नोंथाङा मालाबा अनलाजों खुन्थाय जाफेरोदोंना
जाबाय नोंथा औ जाबाय जा बाय नोंगौ नोंथा ओन्दो गोदो ओन्दैयाव बिराद जावजाबाय औ
औ औ अनलाजों खुन्थोर खुन्थाइजों जानाय जायो औ जों बेफोरखौ बां बिनिजों खारै होनानैनो जानाय जायो आरो ना आ नोंथाङा बानाय बायदिनो
नोंगौ नोंथां
बेनिसै आरो या जों अनलाखौ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन ओंख्रिफो ओ बा मैगंफोरजों लोगोसे जाफानाय जायो जों औ
औ
नोंथाङा ना जोंनि बर' हारि नि बे अनलानि अनगायैबो
औ
ओ गुबुन ओ माबाफोर ओंख्रिफोरखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो नामा
नंगौ नंगौ नोंथां ओ ओ जोङो सबाइ सबाइखौबो जानो मोजां मोनो ओ सबायखौ जोङो अमा आय आथिंजों जानो बिराद गोथाव नाङो अमा आइथिंजों सबाइ। आ अमा आइथिंख। जोङो बिदिनो रुग्रोनानै लायो दानि जुगावथ' कुकाराव रुयो। गोदोनि समावहाय जों दोआवनो रुयोमोन नालाय। बे थौआव रुबाथाय जोङो माने दुइ तिन घन्टा ओरैनो रुखायो माने जेरैहाय दानि कुकारावहाय जेनेबा दस बार' बार हुइसेल गाबहोबानो रुइफ्रिजोबो जों बेबायदि खालामनो थाखाय अमाखौ। थिन घन्टा सारि घन्टा थिन घन्टा बेबायदि रुनांगौ जायो आरो गोदो दिनावहाय सब्बायजों जानो थाखाय बिरादनो बेगेंफोरखौ अरख्रुबजोबलायनो हानाय आरो जोंनि बर'फोराथ' बेगेंखौ अरख्रुनो हाबासो बेदर जानाय बायदि मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जों सबबायखौ उनावहाय होसननानै बेबायदि खौ होननानै जों जानाय जायो आरो खारै होनानै।
औ बिदिबा नोंथां जोंहा लानाय समा जोबनो हमफैबाय। जों जोंनि रायज्लायनाय थ' एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन।